औ औ खानादों।
अ। अब्ला नोंथाङा फ्रि ना?
औ आं दायो दं।
औ आं नोंथांनाव एसे से जायगाफोर बा माखासे बेरायथावथाव बा मिथिंगायारि माने बेराय बेरायग्रा जायगाफोर बेनि बागै एसे सोंनो सानदोंमोन। नोंथाङा एसे खिन्था?
औ ओ जोंनि जोंनि जायगायावनो गोजो गोबां जायगाफोर दं ज थावनाय जायगा जेराव जों दावबायनानै बेफोर जायगानि मोजां मोजां गियानफोरखौ जों आरजिनो हायो। बा जों दावबा जायो दावबायायोबा माने जों बै जायगानि मिथिंगायारि। बे महरजों लोगोसे नोंथां बे मानसि मानसिफोरनि बा सुबुं मानसिफोरनि आखु आखुथायफोरखौबो हमनो हायो आरोना।
औ अ।
नाय जायो बिथांमोननि आलासि सोंनायानो जा जिखुनु बिथांमोना जि जोंनो सुबिदाफोर जगायना होयो बेफोरबादिखौ जों जों बेफोरबायदिखौ जों मोनदांनो हायो आरोना। जेरै दाउ बायनाय होनब्ला आङो थांदों आ जोंनि रायजोनिफ्राय बायजोआवबो थांदों बा आं जोंनि रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायावबो बेरायदों। दा बेबायदिनो जोंनि रायजोआवनो दा नै ओ जोंनि ओनसोलावहाय गोबां जारिमिनारि जायगाफोर दं। बा मिथिंगायारि समायना जायगाफोरबो दङ जेरै जोंनि हादोरसायावहा नो थानाय जोंनि बे हाजो हाजो मोननै मोनथाम हाजो जिल्ला दङ जोंनि जायगायाव आसामावहा जेरै बेनो जाहैबाय कार्बि आंलं आरो मोनसे जाहैबाय सोनाब कार्बि आंलं आरो मोनसेया ओ दिमाहासाव जिल्ला बेफोरो जाबाय हाजो बा मिथिंगायारि समायना महर थानाय जिल्ला जोबोद मोजां बेफोर जायगाया समायनाथार आं बे बेफोर जायगायाव थांखांबाय। जेरै आंङो ओरै जोंनिनो ओ दैमाहासाव जायबा जों हाफ सं बिनि माबाया ओ महकुमाया हाफ्लं होनना बुङो बे हाफ्लं नोगोरावहा थांनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो ना। आरो बिथांमोननि ओ समायना जायगा मिथिंगायारि समायना जायगा जेरै बिथांमोनावहा ओ बिथांमोननि जायगाजों रेलगारिबो खारनाय जायो नालाय। ओरै थांनानै रेलगारि थांनानै सिलसर जाहैयो सिलसरजों ओमफ्राय बिथिं मोनि पुरबो थांजायो आरोना बिथिं बेबायदि आरो ना जायगाया। आरो जोबोद मोजां रेलगारिजों थांबा नोंथाङा औ हाजो खौ दानखनानै थाङोना रेला हाजो खं खरंजों औ बेबायदि गोबां मोनलाङो आरो गोबांथार मोनलाङो बेबायदि जोबोद समायना नायनो आरो बेहाय खरंनिफ्राय एसे गोजानाव थांनानै उमब्रांसु होनना बुंनाय जायो। उमब्रांसुआव नोंथाङा दै मोनगोन बेवहाय ओ नेचारेल जि हजों बिलो लेक दं आरोना जोबोद साफा - फा दैया गोजों दै गोग्गो दै बेहाय बिदि दं आरो जोबोद मोजां मोजां जायगा दं। बेफोरबायदिनो खारबि आंलं जिल्लायावबो जोंहा गोबां दै बाज्रुम दं आरो दैज्लां बोथोर बा अखा हानाय बोथोराव जोबोद ओ गोबां दै बाज्रुमफोर नुनाय जायो आरो ना कार्बि आंलं जिल्लायाव।
औ औ।
बिदि आरो बेफोरसो जाबाय समायना मिथिंगायारि महर बेफोरो औ नोंथाङा जोबोद गियानफोर आरजिनोबो हायो बा समायना नुयो बा आरो बिथांमोननि ओ सुबुंफोरनि जिसुबा आलासि सोंनाय आलासि सोंनायाबो जोबोद मोजांमोन जोंखौ जोबोद मोजाङै बिथांमोना आलासि नायदों। गोबां सुबिदा खालामनो हादों, बेबायदिनो आङो आरो। जोंनि रायजोनि खाथियाव नांजाबा थानाय जेरै- मेघालया रायजो बे मेघालय राइजोआव आं बेरायहैदों। आङो ओरैनो बुंनो बुंनोसै बा फोरमायनोसै ओरै जोङो आ सोनाब खासि हाजो होननाय जिल्लायाव थांदोंमोन आङो। जिल्लाया थांनानै बिथां आंहा सासे लोगोबो दं आरो बेवहाय। दा बेबायदिनो जों बेराय यदों आरोना जायगाया आरो जा हैबाय सोनाब खाासि हाजोनि महकुमा नंस्टै होननाय जायगा। बेवहाय जोबोद मोजां मोजां जायगा दं आरो ओरै नोंथाङा आरो लामाजोंबो बिराद मोजां मोजां लामा नुगोन आरो नोंथाङा जुदि अक्ट'बर, नभेम्बर दानाव थाङो अब्लाथ' नोंथाङा जोबोद गोजोन्नाय मोनगोन लामायावनो, मानो होनबा? नोंथाङा बेखौ जापान बादि गोसो साननो हागोन आरो ना। जापान बादि सानलायलायगोन आरो नोंथाङा मानो होनबा बै आ अक्ट'बर, नभेम्बराव बहा बे चेरि ब्लजम होननाय बिफांनि बिबारा बारो आरो, बिलाइफ्रा जोबोद मोजां नुयो जेरै नोंथाङा थांनानै बै चेरि ब्लुजम फोरबोबो फालिनाय जायोना नभेम्बर मासाव दानावहा शिलंआव बेबायदि आरोना, नोंथाङा जुदि बे जाना थांबा जोबोद मोजां नुयो आरो बे बिदिब्ला नों बा आरो नोंथाङा फोरमायदो बिदिब्ला बहा बहा मा मा जायगा बेरायखो नोंथाङा आ रो बे जायगा बेरायनानै माबोरै नोंथाङा मा गियान आरजिखोबा माबोरै मोनखो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो बिदिब्ला
नंगौ औ बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो माने जोङो जे बाहेरायाव बा गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला जों मिथिंगायारि बै समायना बेखौ जोङो आरजिना लानो हायो बेजों लोगोसे बे जायगानि जारिमिन बेनि सुबुंफोरनि बागै जोङो गोबां बुस्थु बा गोबां बेसाद जों मिथिनो मिथिना लानो हायो। जेरै आंबो बिदिनो जोंनि रायजोनि गुबुन रायजो मोनसे बेयाव बेरायहैनाय जादोंमोन जेरै बुङोब्ला जोंनि नर्थ इस्टआवनो थानाय सिक्किम रायजोआव बेयाव थांनो था खाय आङो बिदिनो रेल गारिजोंनो थांनाय जादोंमोन बेजों जोङो गिबियावनो जोङो जोंनि जिल्लानिफ्राय रेलगारि गाखोनानै जोङो सोनाब बेंगल बे रायजोखौ मोनहैग्रोदों बे रायजोआव जोङो बिदिनो ओ निउ जलफायगुरि होननाय बे मोनसे रेलवे स्टेसन बेयाव जोङो सहैग्रोदों औ बेनिफ्राय जोङो साखा खबब्रै गारि लानानै जोङो दावबायलांदों आरो बे सिक्किम हादरावहाय दा सिक्किमाव थांनाय लामा लामा बिदिनो गोबां हाजोनि लामा लामाया गुसेब जायो आरो बे मोनसे लामाजोंनो थांनाय फैनाय गारि मानसि गासैबो माने बेजोंनो हान्थियो आरो बिनि साफा सारि सारिनो बिनि खाथि खाथिनिनो गोबां जोङो दैमा बोहैनाय नुदों आरो सि औ सिक्किमा मोनसे हाजो ओनसोल बा हाजो रायजो जानायलाय बेयो माने एसे गुसु बेनि खायनो जोङो एसे गोलोम बोथोर बा बैसाग दान मोनहां मोनहां बे समाव थांनाय जादोंमोन। औ आ
बे नोंथाङा नोंथाङा जे बुंबाय दायो नोंथाङा दावबायलांनाय समावहा दैसा नुलांदोंमोन होननाया दैमा बे दैमानि मुंखौ नोंथाङा मिथि गौ नामा
औ बे दैमानि मुंखौ आङो गोसोआव दंमोन नाथाय एसे
ए बे आं फरायनायाव मोनदों ओ आं थांफेराखै थांफेरनायालाय बे तिस्था नामा तिस्टा औ तिस्टा दैमा होनना बुङो औ बेबो मोनसे ब्रह्मफु जोंनि बुरलुंबुथुर दैमायावहा बोहैलाङो आरोना बे औ त्रिबुटरी औ बे लामा बे दै जिं जोंनो लामाजों थांगारबा सिक्किम नङा होनबा?
औ औ नंगौ नोंथां औ औ। बिदिनो जोङो थाङै थाङै सिक्किमनि ओ राजथावनि बा राजथानि बा सिक्किमनि केपिटेल ओ माबायाव गें टकआव गेंटकाव जों सहैग्रोयो। ओमफ्राय बिदिनो बे दिनखालि जोङो गेंटकनिनो मुंदांखा एम एम जि एम जि मार्क ना एन जि रड होननाय बे लामायाव जोङो बेरायदों। बिनि सोरगिदिं माने गोबां दखान गोबां माने जाग्रा गेलेग्रा दखान बा नुथायखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो आरो बे जायगाया बिराद गोलाव आरो बे लामाया बिराद गोलाव। आरो बेयाव बयबो बाहेरानिफ्राय बेरायनो फैनाय सुबुंफोरा बेयाव थाबायो। थाबायनानै बिदिनो साइदआव दखान बा ओ बाजार बा गला बेफोराव थांनानै बाजार खालामो बा जाग्रा जामुंफोरखौ जाहैयो आरो सिक्किम रायजो होनोब्ला बियो हाजोफोरनि थाखायनो मुंदांखा आरो सिक्किम रायजोआ ओ चाइना हादरनिबो ओ सिमा जाहैयो बेनिखायनो जोङो गुबुन मोनसे दिनावहाय जोङो बे सिक्किम रायजोनि नाथुला पास होनाव थांनाय जादोंमोन बेयाव थांनाय समाव जोङो गोबां माने रानस्रावनाय नुलांदों आरो ना। बेयाव हाजोआ गुसु जायो बेनिखायनो माने बेयाव अन्थाइबो थागोन। दा बेजों लोगोसे जोङो बारा बिफां लाइफां नुनो मोना आरो बे जायगाया गोबां गुसु आरो गोजौनि थाखाय जोङो बेयाव एसे हां लानोबो खस्थ' जाहैयो। नाथाय बे जायगायाव जों थांनानै जे जोंनि हादर बा जोंनि हादरनि सिमा जों बेखौ नुहैनो मोनदों बेखौ नुनानै जों गोजोननाय मोनदों आरो जे जोंनि जोंनि हादरनि जे आर्मि बा जोंनि बिदिनो बेफोरो बेसोरो मारै जोंनि हादरखौ बेंनानै थायो। आरो बेजों लोगोसे गोबां माने सुबुंफोरनि बागै मिथिनो मोनदों, सिक्किमाव जे गोबां नेपालि सुबुं माहारिया बेयाव ओ रायजो जागासिनो दङ आरो जोङो बिसोरनि धोरोम, बिसोरनि जानाय लोंनाय, बिसोरनि गाननाय जोमनाय, बेखौ नुनानै जोबोद गोमानाय मोनदोंमोन आरो। औ बिदिनो गोबां बिसोरनि बा जोंनि हादरनिनो जारिमिन जानाय लोंनाय, ओ गाननाय जोमनाय बेफोरनि बागै गोबां मिथिना मोजां मोनदों आरो औ।
दे जोंहा समा जाबाय नामा नोंथां? बिदिबा जों दोनलायनिसै दोनथ'लायनोसै। दे गोजोनबाय नोंथां औ।